हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजान ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ आं नोंथांजों ओ दान्दिसे सम जा आबाद मावनाय बेनि सोमोन्दै ओ सावरायनो सानदोंमोन। ओ नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
औ जोंना जा आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो ओ सुबुङा ओ जोंनि भारतआव गासै ब्रैजि ब्रैजिथाम एबा ब्रैजिबा जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबादाव ओ स नांथाबनानै सोनारनानै दं आबादनि सायावनो। ओ बिनिनो गेजेराव ओ बोथोर लानानै बोथोर जोङो आबादखौ मावनाय नुनो मोनो बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोङो ओ माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो जा माइ आबाद मावनाय बिनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनिसिम ओ फंनैसो आं नुनाय आरो आं मिन्थिनायाव ओ मिन्थिनाय जा रोंगौथि बेखौ नोंथांनि सेराव आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथ
औ जागोन नोंथां फोरमायनो हागोन।
आबाद गायनो गोनांब्ला गिबियावनो जोंनो खोथिया नांगोन ओ बे खोथियाखौ जोङो माबोरैहाय गायनाय जायो एबा माबोरै जों फैयो बेखौ ओ नोंथांनि एसे खोन्थानि गिबियावनो जोङो ओ जा माइलि बेखौ जोङो गलानिफ्रायबो बायनानै मोनो आरो जोङो जा न'आवनो जोलै दङब्ला न'निफ्रायनो जोङो ओ लानो हायो आरोना। बे जा माइलि बेखौ जोङो ओ हरनैनि थाखाय जोङो फुख्रियाव सोमनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला ओ हरनै जागोन अब्ला जोङो दान्दिसे सम थाम बा ब्रै घन्टानि थाखाय जोङो बेखौ ओ बोरियाव बोखांनानै दोननाय जायो आरोना बेनिफ्रा फाय जेब्ला मोनाबिलि जागोन जों बेखौ ओ मोनसे गिसि जायगायाव एबा गिसि न'आव जोङो बेखौ लाना फैनानै जोङो ओ लखबनानै बेखौ मोजाङै फेन्नानै होगोन आरोना ओ फेेननानै होनानै फेन्नानै होनाय स समाव जोङो नोजोर होनांगोनदि बियो ओ गोबां गोजौद्रायबो एबा रोजाद्रायबो जाया आरो गोबां गोब्बाद्रायबो जाया एसे मिडियामनि जा जायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन जागोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइ खो खौ जोङो बिनि सायाव खोबनानै होनांगोन आरो ओ बिनि सायाव आरोबाव जोङो बस्था गांनैसो आरोबाव खोबनानै होनांगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ नोजोर लाबाय थानांगोन दि ओ दै बेयाव जा दै जमा जानानै थानाय एबा दै सिखांनाय बेयो राननो मोननाय नङा बिनि थाखाय जोङो दै एसे एसे सारस्रिबाय थानांगोन आरो बेयाव ओ बेनिफ्राय जोङो जेब्ला गाजाया साननैनि उनाव बेयाव ओ गाजा फैगोन अब्ला जोङो दानसे दान ओ सप्तासे सिगां जोङो जा खोथिया फोनाय गोजौ हा एबा जाय जायगायाव दै जमानो जानानै थाया बेफोरबायदि दुब्लिखौसो जोङो सायख'नानै लानांगोन बेनि थाखायनो बै दुब्लिखौ जोङो गिबियावनो खामार होनानै लाग्रोनाय जायो आरोना सिगांनो स्नि सान सिगां एबा ब्रै बा सान सिगां बेफोरबायदि जे जाहाथे बेयाव हाग्राया थैयोना बिनि थाखाय जों बेखौ गिबियावनो खामार होनानै लाग्रोनाय जायो ओ बेनिफ्राय जोङो बेयाव ओ दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो नालाय बे समावथ' गोबां दै जायो। आरो खाय फा खायफा समाव दैबो जोङो दानि ओ दिनाव जोङो दैखौ मोननो थाङा बेनि थाखायनो जोङो गोबां मानसिखौ दैमा दैसा एबा हाखर हालाफोरनिफ्राय मेसिनजों दै सारनानै गाय ओ खोथियाखौ फोनायखौ जों नुदों आरोना। बेनिफ्राय ओ दै दोङोब्ला नोंथाङा दैजोंबो ओ बे खोथिया थिलियाव दै सोनानैबो बे हाखौ फोमोननो हागोन आरोना हाखौ फोमोननानै जोङो ओ बेखौ ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौजों हालेवोमोन नालाय। बेनिफ्राय मोसौजों जोङो मै होनो हानाय सुबिदा थायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो टेक्टरजों एवोना बेनि थाखायनो जोङो मै होनो हानाय जोङो ओ दानि दिनाव सुबिदा थाया बेनि थाखायनो जोङो टेक्टरजों हालेवोब्ला जोङो थालिर ओ एबा न'आव न'खराव मै गैयाब्ला ओ थालिरखौनो जोङो थालिर बिफांखौनो ओ दानस'नानै बेजोंनो ओ हाखौ समानै मै होनो हायो आरोना ओमफ्राय जोङो हाखौ समानै मै होना लानानै ओ जोङो बेयाव ओ बेखौ नोजोर होनानै जोङो माइखौ सारनाय जायो जे माइआ जे जमा-जमा गोलैया जे एस्ट्रा-एस्ट्रायै गोलैयो बेनि थाखाय जोङो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बेखौ सारनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय सारनाय समाव जोङो बेयाव दै जमा जानानै ओ थानो होनाय नङा बे समाव जोङो दैखौ फोरानग्रोनांगोन बेनिफ्राय ओ बेखौ खोथियाखौ फोखांनायनि थामजि बा नैजि बा साननि गेजेराव बे खोथियाखौ जोङो फुनो हानाय जानानै फैयो आरोना। बै माने ओ बेनि सायाव सोनारोदि खोथिया ओ खोथियायाव बेसेबां जोङो जोथोन लादों एबा बेसेबां हासार मोनदों ओ हाया माबायदि बेफोरखौ लानानै खोथियानि जौनाया सोनारो बेनिखायनो ओ सोरनिबा खोथियानि जौनाय एबा फुनो हानाय समा नैजिबा एबा सोरनियाबा थामजि आरो बेनिबो सायाव जानो हागौ ओमफ्राय जेब्ला जोङो खोथियाखौ ओ फुखांगोन बेखौ जोङो फुखांनानै जोङो मोथि सरनाय जायो आरोना ओ खोथियानि मोथि खानाय जायो। बिनि उनाव मोथि खानानै जोङो बेखौ दैयाव ओ गारनानै दोनो मानोना बिनि रोदाया जाहाथे ओ रानलाङा आरोना खोथिया राना बेनि थाखाय जोङो बेखौ दैयाव ओ दोन्नाय जायो आरोना बेनिफाय बेराफारसेथिं जोङो ओ खो दुब्लि खौबो जायाव जेराव जोङो माइ गायगोन बे दुब्लिखौ जोङो ओ मोजाङैनो फोमोननानै लायो आरोना फोमोननानै लानायनि उनाव जोङो ओ न'खरनि सुबुंफोरजोंथ' जोङो माइखौ गायजोबनो हाया बेनि थाखाय जोङो हाजिरा एबा खामला ओ लागायनाय जायो बेनिफ्राय जोंना रुवानिफोरा ओ बेखौ गायनानै ओह गायनो हायो आरोना हिन्जावफोरा हिनजावफोराल' नङा हौवाफोराबो ओ बे माइ आबादखौ गायनो हायो आरोना बेनिफ्राय ओ जोङो माइखौ गायखांनाय नि ओह उनाव जोङो बेयाव गोबां जोथोन लानांगौ हाबा फैयो जोङो जेरै बे दुब्लियाव जोङो दैखौ नायबाय थानांगौ जायो आरो बेयाव जोङो हासारखौबो होनो गोनां सारनो गोनां जायो जाहाथे माइआ ओ मोजां जौगायो आरोना माइ फसला बेनि थाखाय जोङो बेखौ नोजोर होनानै ओ माइखौ मा आबादखौ मावनाय जायो बेनिफ्राय ओ जेब्ला माइआ मोनगोन अब्ला जोङो बे माइखौ जोङो हानानै ओ न' फारसे लाना थांनानै बेखौ नानाय जायो आरोना। दा नोंथाङा ओह जिखिनि नोंथांनियाव ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथांनियाव गियान हाबनानै दोङ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओह बे समाव आङो आबादनि सोमोन्दै रायज्लायदों नालाय जोङो आं आबादनि आङो बेखौसो बुंनो सानदों जे ओ गोदोनि आबाद मावनाय खान्थि आरो दानि आबाद मावनाय ना बेनि ओह सायावसो आङो रुजुद बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथां ओ गोदोनि आबाद होननानै मु बुङोबा जोङो गोदो खम सम आबाद मावोमोन मानि एसेल' बिबांनि आबाद मावोमोन आथिखालाव जोङो गोबां बिबांनि आबाद मावनो मोननाय मावनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बां आबाद मावनाय आरो गोदोनि एसेल' आबाद मावनाय बेयाव गोबां गाज्रि गोहोम आरो मोजां गोहोमफोर हाबफानानै दङ नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोनि समाव जोङो आबाद खोमाजों मावोमोन जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय हा गुबै हासारफोरजोंनो जोङो जेरै बिफां लाइफांनि बिलाइ दालायफोर सेवनाय मोसौ खि बा गोबोरखिफोरजों जोङो आबाद मावनाय ना बेफोर हासारफोरजों जोङो आबाद मावनाय बेखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथि आथिखालाव जोङो मा नुनो मोनो ओह माइ आबादल' नङा जुखाम आबादल' नङा ओ गुबुन आबादल' नङा जोङो गासैबो आबादफोरखौनो आथिखालाव मा ओ बेबायदिनो रासायनारिक हासारफोरखौ होनानै बा रासायनारिक हासारफोरखौ बाहायनानै गुबुन गुबुन हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो बे जों लोगोसे जोङो बेखौ हमदांनो हायो जे गोदोनि आबाद मावनायफोराव मोननाय जोङो फसलफोरखौ जायोबा जोंनि देहायाव गोग्गोयै बिसोरो जोंनि देहायाव गोग्गोयै नांगौसेबां बेबायदिनो नांगौ जानाय बा गावनियाव थानाय माखासे भिटामिन बा प्रटिनफोरखौ जगायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ नुनो मोनबाय जे जेखिनि जाया आबाद मावा मानो जेखि आबाद मावा मानो जोङो रासायनारिक हासार एम्फौ बुथारग्रा मुलि हाग्रा बुथारग्रा मुलि बेबायदिनो गो ओ देर ओ फसलफोरा देरनायनि बा फिथाइ सामथाइफोरा देरनायनि आबादा मोजां जानायनि मुलि बेफोरबायदि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ दा बेनि गेजेराव जोङो बेखौ हम दांनो हायो जे गोदोनि आबाद जानायाव जोंहा देहायाव गोबांथार खहा जायामोन बा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायोमोनखौनो बुंजायो आरो नाथाय बिनि उल्थायै जोङो साननानै नायोबा आथिखालाव जोङो ओ फसलफोराव आबादफोराव गोबां रासायनिक मुलिफोर जोङो रासायनिक हासारफोर मुलिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो बेयाव जोङो खम बिबाङैबाबो जों हमदांसननो हायैसेबांबाबो जोङो सानफा एफा जायै जायै जानानै जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजार सोमजिनाय बेखौ जोङो हमदांनो हायो नङा होमबा नों थां जेरैनाखि जोङो गोदोनि मुगायाव। जोङो अ जेरा जोंनि। देहायाव अन्थाइ जानाय बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन उदैनि बेमार जानाय बा गोबां गुबुन गुबुन बेमार जानाय बेफोरखौ जोङो खम बिबाङै नुनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मा जेसेबांनो बिरोंदामिनजों दिरुन जानाय बा जेसेबांखिनि ओ रास सायनिक हासार बाहायनाय ओ हाग्रा थैनाय एम्फौ बुथारनाय बिदि गुबुन गुबुन मुलि बाहायनानै जोंहा आबाद मावनाय आदब खान्थि बे आबद आदब खान्थिनि गेजेरजों जोंहा मोननाय माखासे फसलफोरा माखासे आबादफोरा जोंनि देहायाव गाज्रि खा गोहोम खोख फैदों नङा होमबा नोंथां अ बेजों लोगोसे जोङो बि बेखौबो सानहरनो हायोदि जोबो जोङो गोदो ओ खम समाव आबाद मावोमोन आरो जोंनि मिथिंगाफोरा रैखायैनो थायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मा बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय गुबुन गुबुन ओ जुन्थिफोरजों जोङो आबाद मावनानै जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबांथार आबाद मावनो हायो जोङो बे गोबांथार आबाद मावनो थाखाय गोबां फैलाव गुवार जायगा नांगौ गोनां नांगौ जायो जेरै ओ माइ आबादखौनो जोङो सासे मानसियावनो जोङो बे दिनो बिस थ्रिस सलिस बिगा बेफोरबायदि मावनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो गुबो ओ बिनिफ्राय गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो गोबांनिफ्राय गोबां बांसिननिफ्राय बांसिन आबाद मावनायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बिद ओ जोंहा ओ दानि बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय गोदान थिफोरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो आबाद मावनो हायो नालाय बेनिखायनो गोबांथार आबाद दिहुननायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेराव जोङो बिफां लाइफांखौबो दानफायनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां खमायलांनानै जोंहा ओ अखानि बिबाङा खमायलांदों लोगोसे बार मण्डलाव जोंहा दुंथा बांदों आरो बेजों लोगोसे कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांदों बेजों लोगोसे जोंहा अक्सिजेन ओ अक्सिजेननि बिबाङा खमिलांदों, मिथेन गेसा जोंहा बारायलांदों जाय जोंनि बार मण्डलखौ बा जोंनि बुहुम बिखुंखौ बा जोंनि बुहुम ओ जोबोरैनो गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जोङो हम हमदांनो हायो जे जोंहा ओ गोदोनि ओ एसे सिगांनिबा गोदो जुगनि आफादफोराव जोङो गोबां रोखनि जे उम मा होन्नानै बुङो मुलाम्फा जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ फारसेथिं नायोबा गोबां मुलाम्फा जायो मानो होननानै बुङोबा जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबादफोर दिहुनन्नानै जोङो ओ रां आरजिनो हायो जोंनि थांना थानो हानाय राहाखौ जोङो दिहुननानै लानो हा ए नाथाय ओ बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि थांना थानाय बा जोंनि इयुन इयुननि ओ इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोङो माखासे ओ थिनानै दोननांगौखौबो जोङो खोमानानै लानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बेबायदिनो जोङो आब गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद गोबां फाराग नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो गोदोनि मावनाय खान्थि आरो दानि मावनाय खान्थि गोबां फाराग जोङो ओ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा आबाद होननानै बुङोबा गोबां रोखोमनि आबादखौ जोङो मावनानै ज जानो हायो ओ बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोङो गोबां रासायनिक हासारफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बेमार आजाराव गोग्लैनो गोनां जायो जेरै जोङो न' खाथिनि ओ बायदिसिना मैगं मैलाफोरबाबो जोङो रासायनिक हासार बाहायनाय नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।